औ नोंथां खोनादों नोंथां।
अ मा खालामदों नोंथां दायो?
आङो दा नै नोंथांमोनहा बि थानाय आदारखौ जानानै ओरैनो दसे लामायाव बार जानानै थाबाय दों नोंथां।
अ अ खबरफोराथ' मोजाङा नामा अ आंबो नै नों थां ओरैनो मोनानि ओंखाम जाखांनानै दसे बिब्दिनो सिथ्लायाव जिराय नानै दंलाबायो नोंथां।
अ नों मा ओंख्रिजों जाखो ओंखाम नोंथां?
जोंना नोंथां सबायजों साम'सोमोन नोंथां नोंथांमोनालाय माथो ओंख्रिमोन?
जोंनाबो दहाय सानसुनि सबायजों दाउसोमोन नोंथां। नि आलु बाथोन सिफ्लेदोंमोन आरो आइया बेजोंनो जाबाय मोनानि आदारखौ।
औ खबरफोरालाय माबायदि नोंथां दायो?
खबराथ' नोंथां मोजां गाज्रि गेजेरावनो दंथ'यो नोंथां। नों बोरै खबरा?
आंनाबो बिदिनो नोंथां। बोथोरफ्राबो गरम ना बिबदिनो गेजेरावनो दं आरो क बो एसे मोजाङानो होनजायो दायो माने नोंथाङाबाथ' आबाद मावखायो जानांगौ आबादफोरखौ मावनाया जोब्बाय नामा?
आबादखौथ' मावनाया नोंथां मानोना नै अखाबो हायाखै। फोथाराव दैबो गैया आरो ट्रेक्टर खौबो माथो मोननोनो थाङा आरो माइ गायनो थाखाय हाजिराखौबो मोनोनो थाङा माथो।
औ औ जोंनिथिंबो औ जोंनिथिंबो बिदिनो नोंथां।
अ नंगौ नामा नोंथां नोंथांनियाबो जोबथ'वाखै नामा बिदिबा आब
जोबाखै नोंथां नै दंबावो अखा हायैआ माने साननै सानथाम जाबाय नालाय मैया हरावसो दसे हादोंमोन। थेवब्लाबो माने फोथाराव माने दैफोरानो गैया आरो दायो माने औ माने नोंथांआथ' दायो ओरैनो फ्रियैसो दंखायोदा ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां ओरैनो दं आं नै।
अ आं जेनेब्ला नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय माने नोंथांजों आं मोनसे आयदानि एबा टपिकनि सायावसो रायज्लायनानै कल खालामनाय जादों दोंमोनो नोंथां।
अ सावरायजागोन नोंथां आंबो दा ओरैनोसो जिरायना दंखायो नै।
औ औ बिब्दिब्ला जेनेबा जों सानैजों बिदिनो जोंहा मोब्लिब एबा कारेन्टफोरनि बागैसो एसे सावरायनानै सावराय सैनामा नोंथां?
अ सावरायजागोन बेनि बागै सावरायनायाथ' जोबोर मोजाङानो जागोन।
औ औ जेनेब्ला नोंथाङा औ नोंथाङानो जागायदो दे बिदिब्ला नोंथाङा मोब्लिब एबा कारेन्टनि बागै गै मा मिथियो बेफोरखौनो एसे बुंनानै होदो बिब्दिब्ला नोंथां।
औ जागोन नोंथां जोंहाथ' मोब्लिब होनोब्ला बयबो मिथिखायो ओ मानि लाइट जायखौ जोङो मोनायावबो सोरांहोयो जोंनो एबा थानो थाखाय जोंनो स्रांहोयो नङा ओमबा नोंथां दा मोब्लिबखौ जों मिथियो दैनि फ्राय दिहुनो होननानै नोंथां
औ औ।
औ दा बेनि मेन जाहैबाय मोब्लिबनि गोनांथियानो जाहैबाय जेब्लानोसि बै गोदो गोदाय समाव मोब्लिब गैयामोन अब्लानिफ्राय अब्ला समाव माने जोंनि गोबां सुबुं माहारिया जोबोद खस्थ' मोनदोंमोन आरो मा मानो होनोबा समाव मोब्लिबै मोब्लिब गैयामोन बे समाव लेखा फरायनो थाखाय जोंहा मा होनो टेबोल सायाव दोननानै ओ मम बाथि फोजोंनानै लेखा फरायनो गोनां जादोंमोन नोंथां बै समाव मानो होनबा मोब्लिब गैयामोन आं ओ मोब्लि फैबाय आरामसे आइटआ फोजोंदो सुइस्थआ थुबानो जोंङो नालाय नोंथां मोब्लिबनि गासिबो जाजोबो नालाय बिनि थाखायनो माने स्रांनि बेनि सायाव फरायनो आजादि फरायनो फरायसा फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानाव मोन आरो नोंथां ओ मोब्लिब गैयियावथ' जोंहा गोबां खौ मा होनो बै थेमाना मा होनो?
औ औ
नायखौ फरायनाय खोनाबोनो मोन्दों आरो आबै आबौनि खुवानिफ्राय जे समाव मोभ्लिब गैयामोन बे समाव खेरासिना जेब्लासिम जोंबाय थागोन अब्लासिम जोंनि फरायसाफ्राबो फरायबाय थोमोन आरो नोंथां। जों फारसेथिं उम मा होनो बे समावथ' जेबो मोब्लिब सोब्लिब समाव जोंहा फांखा सांखा एसि थेसि गैयामोन नाथाय नोंथां दा बै समनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा बे फांखा माबा माबि गैयैनि जाहोनाव जोबोद खस्थ'यै फरायनो गोनां जायोमोन आरो नोंथां। मा होनो मालाबा गोन गरमगोन बे गरम समाव जोंहा खोनानो मोनदों गोदो गोदायनि सम ओ खि बिबै बिबौ हाबसो बिसोरो गिसि फिसबना फरायहैयो मोनायखौ खोनादों आरो नोंथां बे मोब्लिब बै सम नोंथां
औ बे जिथुनाखि मोब्लिब ओंखारदों दानि जुगाव मोब्लिब ओंखारनाय लोगो जोंनि गासैबो गामि ओनसोलाव जोङो लाइट देरनानै सुस्रां जानायखौ नुनो मोनो
औ औ
थाम औ जों माने मा होनो फांखा सालायनायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोनाव निफ्राय जों गो थानो थाखाय फांखा बाहायनानै थान्दा खालामनो हायो गावखौनो गाव गोजोननाय मोनो जायाव थानानै ओ आरो दा मा होनो नै ओ मोब्लिब ओंखारनाय लोगो जोंहा मोनसे गोदान गारि ओंखारनानै नोंथाङै थम थम ना मा होनो
औ नंगौ नंगौ
ओ बे थम थम ओंखारनायाव जोंहा गोबां मुलाम्फा जादों आरो माने नोंथां नोंथां मानो होनोबा जोंहा तम तम माथो पेट्रल सोालासिनो सारसहोबानो ओ मा होनो सालायनो हायो ओरैनो बबनो सालायनाय
नोंथां ओ मोब्लिबजों सार्ज होनानै औ खोनादों नोंथां मोब्लिब जोंहा माने बे सम सम ओंखारनानै बे सालायनायाव माने जोंहा माने सारस होयोबा सानसे साननै थाखायो जायोदों नोंथां मोब्लिब बेयाव सार्ज होनानै आरोना
दा बे जोंहाथ' गोबां सुबुंफ्रा थांलाय फैलाय बबावबा हाथाय जाहोयो अबावबा दं हैयो अवबा मा देखा बेरायनो ओ बेफोरबादि बेरायनायाव माने बे जोंहा थम थम रिक्सा होननाया जोबोद खामानियाव होयो आरो नोंथां गेलेल थावखौ सोना नालाय थांलाय फै फा थाबानो खालामनो हायो बेजों थाव सोनाङा मा सोनाङा जेबो सा गैया सुबुं माहारिया गोबां रां रां खामनायखौ जों नु नुदों आरो नोंथां दिनैनि मुं थम थम मोब्लिब ओंखारनाया बेनि थाखायनो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो दा मा होनो नै गोदो गोदाय जोङो मा होनो दैख'राव दै खावनाय नुयोमोन थिंखलाव दै सेरनाय नुयोमोन दानि जुगाव माने मोब्लिब ओं बे मोब्लिबजोंनो माथो दै बो बोखोनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। जेराव सुइस थुनाानो मटरनिफ्राय दै गबोयो सुइस थुना हो बानो बन्द' जायो। बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि मा होनो ओ थासारिखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां। मोब्लिब ओंखारबाय ओम ओम आं बेखिनिखौनो नोंथांसिम मोब्लिबनि सोमोन्दै फंनैसे फोरमायना होबाय सावरायबाय बा बेखौनो बुंबाय आं नोंथाङाबो हायोबा आंनिसिम फंनैसो फोरमायना होदो मोब्लिबनि सोमोन्दै।
औ औ हागोन नोंथां औ, जेनेब्ला नोंथाङाबोथ' मोब्लिब एबा खारेननि
नोंथां नोंथांनिखौ आंनियाव खोनाफैयासै नोंथां। हेलौ नोंथां। नोंथांनि माथोखौ आंनियाव खोनाफैयासै नोंथां।